नोंथाङा फ्रि दङ नामा? नोंथांनि नोंथांजों आङो सावरायनो हागोन ना दायो?
औ औ हागोन
दानिया गुबै आयदायाव फैनोसै माने बैसागुनि बागै नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन
दानिया बुंद नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ बोरै फालियो बैसागुआ बर'फोरनि थाखाय मा नोंथाङा फोरमायनानै
औ हागोन खोनासं ओ जोंथ' मिथिखायो बैसागुआ बर'फोरनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन फोरबो ओ दा बे फोरबोखौ आ बर'फोरा दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय फालियो आरोना दा बे सानखालि सैथ्रो दानि जोबथा सानखालि गिबियाव बर'फोरा मोसौनि बैसागुखौ फालियो माने ओ मोसौनि बैसागु होनोब्ला मोसौआथ' बर'फोरनि माइनाव जाहैबाय नालाय बे मोसौखौ बे दिनखालि मोजाङै थुखै लोबै बा गोदान दिरूं दुदुं होनानै बा गोदान खुन्थिया होनानै आरो ओ लाव फान्थावनि माला होनानै दुब्लि फारसे माने होलाङो आरोना ओ बे सैथ्र दाननि जोबथा सानखालिनो
अ
औ बिनि अखानायै ओ मानसिनि बैसागु फालियो ओ बेदिनखालि माने गासिबो न'खरनि मानसिफोरा बिदिनो बाथौसालियाव हाबखांनानै गिदिरखौ मान होयो औ आरो उन्दैखौ गेदेरफोरा सिबिनाय जासियो आरो बे सानखालिनो ओ मन्दिराव आरज गाबहैयो गोदान बोसोरनि नामै आरो बिनि अखानायैनिफ्राय बैसागु जेनेबा मोसानाय बेफोरबाददिखौ ज गायो आरो औ दा बेनोसै बैसागु फोरबो फालिनाया औ दा नोंथांमोननि खै माबायदि फालियो
जोंनि थिं बेनोसै बैसागु फोरबोआथ' बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो जाहैनो नालाय बे बैसागु बैसागु फोरबोनि सेथि सानखालि मोसौ थुखैबाय मोसौ थुखै मोसौ थुखैनाय सानखालि सानखालिनो बर'फोरा बोसोरनि लोमजानाय साजानायखौ होखारनो थाखाय गो गोखा गोखै खांनानै बे बेदर एबा माबा माबा मोनसे बेदरफोरजों दाउ अमा बेफोरबायदि बेदरफोरजों लगायनानै गोखा गोखै जेरै फुंखा खिफि बेन्दों बिलाइ बायदि बायदि एक्स' इकथा मैगं खांनानै बर'फोरा जायो मोनानि समाव मोसौ थुखै बेखालिनि बेलासि समाव आरो मोसौखौ मोजां मोजाङै थुखैनानै गोदान दिरुं होनानै लाउ फान्थाव बायदिनि माला गानहोनानै
औ
मोसौखौ फोथाराव खाहैनाय जायो आरो बिनि अखा अखानायै बैसागु फोरबोनि सेथि सानखालि रायजोफोरा बयबो गावबा गावनि नि न'खराव फुजा होयो बाथौआव। आरो बयबो न'खरनि फिसाजो फिसाला बिब' बिनानाव गासैबो बिमा बिफाखौ खुलुमो मान लायो बोर होयो बिमा फायाबो फिसाफोरनो आरो जेब्ला न खर न'खराव आर'ज जाखाङो अब्ला रायजोनि मन्दिराव आर'जाव आर'ज जायो बेयावबो बयबो गामिनि रायजो राजा मान सनमान लालायो मान होलायो। सनमान होलायो आरो उम बे बे बैसागु फोरबो आर'ज आर'ज सेथि सानखालिया जोबोब्ला अखानायै गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गाननानै बर'फोरा बयबो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय बयबो ज' जानानै गामि गामि मोसायो। रंजायो आरो बिदिनो रंजा बाजायै बोसोर गोदान सानथाम सानब्रैखौ बर'फोरा बैसागु महरै फालिनानै फोजोब फोजोबो बिदिनो बेखौनो बैसागु फोरबो
औ
उम
दा नोंथाङा ओ बैसागु बोथोराव जेब्ला मोसौ थुखैखालि गोखा गोखै जायो होनदोंमोन नामा?
औ औ औ
ओ बे गोखा गोखैयाव जेनेबा मा मा मैगंफोर जायो? माने नोंथाङा मैगंनि मुंफोरखौ बुंनानै होबा मोजां जागौमोन।
औ औ बुंनो हागोन। जेरै बे मैगंफोरा गिबियावनो खुंखा, आजिनाय बिबार, सिब्रु, थाराय खिफि बेन्दों बिलाइ, हेलांसि रि आरो न'खरावबो बायदि बायदि बि-बिलाइ फिथाइ बिलाइ मैगं बेफोरबायदि मोनो जेरै मैथा मैथा, मैथा बांगाल बायदि बायदि गासै बेफोर गासैखौबो बुथुमना नै जेरै जारि
लाफा सायख' बेफोरबायदि दिं खिया बेफोरबायदिखौ बुथुमनानै ज' एक्स'था मुलि बनायो। जेरै बे मैगंखौ बर'फोरनि सायाव मोनसे फोथायनाय दङ बे मैगंखौ एक्स' एकथा मैगंखौ जायो ब्ला बोसोरनि लोमजानाय साजानाया जोबो बेफोरबायदिनि थाखाय मोनसे फोथायनाय दङ बर'फोरा बेनिखायनो बे मैगंखौ जानाय जायो आरो अ
दा ओ नोंथांमोननिखै माने जेनेबा बैसागु मोसानाय समाव ओ माबाफोर मा मा दामजु बाहायो
औ जोंनियावथ' जोंनिथिं बिदिनो बर'फोरनि बर'फोरनि जेरै खाम जथा सेरजा सेरजा सिफुं आरो औवानि बानायनाय गरखा जाब
औ औ
बेफोरबायदिखौ लानानै बर'फोरा मोसायो आरो खुगा मेथाइ खननानै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइखौ गाव गावनो बानायनानै खननानै मोसानाय जायो आरो
हेल'
नोंसां नोंथांमोननिथिं माबोरै मो बैसागु फालियो माबोरै मोसानाय फोरबोखौ फालिलाङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन जोंनिफ्रायथ' बिदिनो जोंनिथिंबो माने नोंथाङा फोरमायलांनाय बादिनो बिनो मोसानाय समाव बिदिनो खाम सिफुं जथा सेरजा आरो आरो औवानि बानायनाय गरखा बेफोरखौ लायो आरो। आरो जोंनिखै बिदिनो माने बोराइ बुरिफोरनि हान्जाया आलादा आरो बिहामजो बिखुनजो बा बिहामजो फोरनि आलदा
औ औ
बिहामजो आरो सेंग्राफोर बिदि ज' बिदि आलादा आलदा मोसायो आरो जोंनिफ्राय आरो गथ'फोराबो आलादा आलादायै मोसायो गानै जोमनाय गोदान गोदान औ बर' हारिनि माने
उम
ट्रेडिसनेल बा दोरोङारि गाननाय जेरै दख'ना फालिर फास्रा आगर गुबै औ बेफोरखौ गानो आरो आरो हौवासाफोरनि बेलायाव गामसा बा गामसा गोथां गुफुर ग स्ला आरो आर'नाइ खट बा आर'नाइ गस्लाानि खट बेखौ गाननानै मोसायो आरो औ आरो जोंनि खै बिदि मोसानायाव माखासे माने गाव बानायनाय बा खुगा मेथाइ बेफोरबायाददि खनो आरो जोंनिफ्राय माने खुगा मेथाइनि गेजेरजोंनो बैसागु मोसानायखौ बारहो हरो
औ औ औ
औ नोंथांमोननिख्रुइ ओ सानबैसे बैसागु मोसानायखौ फालियो।
जोंनिथिं आथिखालाव गोदोनि दिनावथ' बर'फोरा एक मोनसे सप्ता मोसानानै बारहोहरोमोन नाथाय दा आथिखालाव जोंनिथिं सानथाम बा सानब्रै बेफोरबायदि बिदि दिनल' मोसानानै बर'फ्रा बाथौ बैसागु
बिदिनो सानथामानो फालियो ओ बे सानथामावनो औ बे सानथामावनो ओ बैसागु बोथोरखौ फालिनानै बारहो हरो आरो।
उम जोंनिथिं माने सानबायानो जायो आरोना मानो होनोबा मोसौ थुखैनायाव सानसे थाबाय आर'ज मन्दिराव हाबनाय मान सनमान होलायनायाव सानसे थाबाय ओरै मोसानायाव सान थाम थाबाय बेफोर बायदिजों मा-सानबा इदि फालिनाय जायो आरो बैसागु फोरबो
आरो जोंनिफ्राय बे मोनसे नेमबो दङ'। ओ मोसाखांनानै बा जेनेबा जों बैसागु मोसाखांनानै ओ लावखार ओंखाम जानाय। होनोना बा पिकनिक होनो बेखौ बे लावखार ओंखाम जायो आरो जों ज'नो नोंथांमोननिखै बिदि नेम दंना गैया?
औ जोंनिथिंबो बेफोर बायदि नेम दङ'। जेब्ला मोसाखांनानै मोसाखांनानै माइरं फैसा ए ओरैबायदि मोन-मोननाय जायोना मोसानाय स समाव बेफोर बायदिखौ माने ज' जमायनानै माइरंफोर बायनानै ओंखाम जायो फारथि जायो बिद नो पिकनिक होनोना बिदिनो जानाय जायो। आरो जोंनिथिंबो ज'नो गामियावनो बेफोर बायदिनो रंजा खुसियै बैसागु बोथोरा जोबला जोबो आरो।
औ
औ औ
दे होमबा नोंथां जाथ'सिगोन ना?
औ औ दे।
औ नोंथांजों रालायनानै जोबोद गो
औ औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां। औ दे।